अ मा खबर नोंथां?
हो
मा खबर नोंथां?
एय गेजेरावनो दंथ'यो।
औ मोजांना? ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
आंथ' दा ओरैनो दोनथ'यो बर्थ'मान।
मोजाङैनो दंब्ला।
औ मोजाङैनो दङ।
औ।
उम नोंथांआ
नोंथां आंबो मोजाङै दं नोंथाङा ओरैनो दंब्ला दा आं नोंथांनाव। ओ मोनसे कुइसन सोंनो हागौमोन नामा नोंथां?
दे सोंजायो।
ओ नोंथाङा ओ दाथ' आबाद मावनाय बोथोर माइ गायनाय बोथोर। नोंस्रा मा मा आबाद मावनाय जायोबा आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां?
ओरैनोथ' दा आबाद मावनाय बोथार नालाय ओरै थ' बेलेग मावनाय जाया ओरैनो माइ
औ औ
ओं ओमफ्राय ओरैनो न'खराव ओरैनो साइडआव बानलु सानलु गायनाय जायो आरो। दैज्लांनि ओरै बानलु आमफ्राय बाखि ओरै गैथ'वा
औ औ
उम उम
दाथ' जोंनि गोबां मानसियानो आबाद मावो न' नङा होनब्ला आसामाव माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो नालाय।
औ औ नंगौ। उम नंगौ
औ औ दाथ' ओ गोबां सुबुङानो आबाद मावनानै बिजोंनो थांनानै दङ। बोथोरजों लोगोसे गोदान गोदान आबाद बा गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो दा माइ आबाद नालाय मानसिफोरा माइ गायफुनाय फुनाय बेयावनो नांथाना दं। ओमफाय मोननैसो ओ सदैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि सोमोन्दै खिथानो हागोन नामा नोंथाङा मुं?
ओम सेस्था खालामनि गोसोआव एसेबां फैया थेवबो ओरैनोथ' माइयाथ' थाखाबाय ओं माइब्रा थाबाय ओमफ्राय ओरैनो फाथो
औ औ
ओ फाथो जेनेबा नारजि
औ औ
ओमफ्राय बानलु सानलु ओरैनो ओमफ्राय सिंखा
ओमफाय थास थास'
औ थास' ओमफ्राय भन्दि भिन्दियाबोसो थायो नामा ओम भेन्दि सन्दिप ओम बेनि
अ दाथ' ओ गोबां बिफां लाइफां बा आबहावानि बागै बुंबाथ' दा ओ गोबां बिफां लाइफां दानफानायनायनि जाउनाव आबहावाया जोंनिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं न'?
ओम ओम
ओम दा गुवाहाटि बायदि नोगोरफोरावनो बुङा मानो ओ बारहावाया जोबां गाज्रि जोंनि गामि ओनसोलनिख्रुइ
ओम ओम
दा बेफोरखौ ओ बा बि ओ आबहावा गेब्रेनायखौ होबथानायनि मोननैसो इदि राहा खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
अअ से -सेस्था खालामनि
औ औ
ओरैनोथ' एसा एक्सपिरियेन्स गैया थेवब्लाबो
औ औ
बिफां लाइफां ओं गैयिनि जााहोनाव जेनेबा गोबां बिबांनि कारखाना ओरै फेक्ट'रि बानायनायनि जाहोनाव
औ औ
बेफोरबायदिनि थाखाय आरो दाखि एसेबां गोसोआव
औ
बेनो
ओम ओम आरो दा सोलों थाइनि बागै बुंब्ला ओ सोलोंथाइयाथ' जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो न' सोलोंथाइ लानायनि जाउनाव जों दावगानो हायो बा गामि ओनसोल बा हा ओ जोंनि न'खरखौ जौगानायाव मदद खालामनो हायो सोलोंथाइनि दारै नङा होनब्ला?
ओम ओम
दा सोलोंथाइनि सायाव नोंथाङा मा एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा
ओ एसे बुजायना होफिनलाय
सो ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा होनदां
सोलोंथाइनि सोमोन्दै ओहो एसां नलेस गैया दे आंनाव बुंनो हाथ'आ दा बेलेग कुइसन सोंजागोन नोंथां।
औ औ ओ ओरैनो दा सोलोंथाइ होननानै बुंब्लाथ' जोङो दा सोलोंथाइखौ जोबोद गोनां मानसिनो थांनानै थानो। ओ न'खर सुंथानो थाखाय दा जोंनि गोबां मानसियानो सोलोंथाइनि नङा आरो सोलोंथायाव
ओम।
जायनि जाहोनाव ओ खायसे बाथ्राखौ मिथिनो आद्रा थालाङो आरो ना सोलोंथाइ गैयि जाहोनाव बा गोबां सुबुङानो ओ लिरनो फरायनो रोङा जाय-जायनि जाहोनाव इ आगोलनि बोराय बुरैफोरा दाबो थिब सहि होनासो इदि साइन होयालाय। खाबा गावनि नामखौ लिरनो रोङा। दा जों जिख खिनि रोंगो बा गामियाव थानाय बोराय बुरैफोरखौ इदिनो क क वास फोरोंनानै गावनि नामखौ ओ लिरनो हानाय खालामनो हायोब्ला न' फरायनानै गामियाव ओरैनो थास्लायस्लाय। बोराय बुरैफोरखौ माने मोजां जागोन। दा सोलोंथाइ होनबा लिरनाय फरायनायाल' नङा। ओ जोङो खामानि दामानि बा मोसानाय मुसुरनाय सावगारि आखिनाय बेफोरबो सोलोंथाइ हाबा हुखा सोलोंनायाबो न'?
ओम ओम।
बेनि बेफोरनो आरो सोलोंथाइ होननानै बुंब्ला आरो।
ओम ओ।
दा ओ सोलोंथाइ लानोबोथ' गोबां फैसा नांगौ जायो। गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय। ओम गो-गोबां मानसियानो बिदि ओ रां रुफा गैयिनि जाहोनाव सोलोंथाइखौ लाफुंनो हाया। नङा होनब्ला?
नंगो।
औ गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया एसा ओ सोलोंथाइ दा फरायनो खाबु दं। नाथाय डाक्टर इन्जिनियार बिदि फरायनो खाबु दं नाथाय रां रुफा गैयैनि जाहोनाव थांखि लानो हाया नालाय।
ओमहो।
बिनिखायनो थालाङो गोबां मानसिया। ओ औ जोंनि ओ दा आथिखाल मुगायावाथ' ओ गोबां बेमार आजार जायो मानसि सुबुंफोरा। बेयाव डक्ट'रां नि आंखाल एबा थोजासे डाक्ट'र गैया आरो न'। बेमार आजार जायोब्लाबो नायजानो आरो हस्पिटालफोरबो गैया इदि। दा गोबां फरायसालियावनो ओ फोरोंगिरिफोर गैया। जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव थालाङो। आद्रा थानो गोनां जायो खायसे खायसे साबजेक्टफोरावबो। न' फोरोंगिरि गैया। उम। बिनि जाहोनाव फो-फोरोंगिरि गैयिनि जाहोनाव खायसे खायसे फरायसालिफोरा बन्द' जालांगासिनो दं। नंगौना नोंथां?
नंगो नंगो नंगो नोंथां।
बेनो। आरो नोंथांङा बिदिनो फोरबोफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? फोरबो।
फोरबो माने मा मा फोरबो जायो ना मा?
औ बिदिनो। फोरबो जायखिजाया बैसागो फोरबोफोरनि बागै।
अ बैसागो फोरबो जेनेबा दा बर'निनो मोनसे बर'आनो नङा अ आसाम नाङैनो आसाम थाल आसामावनो फालिनाय जायो ए बै ओै बर'नि बैसागु फोरबो ओरै एसामिसफोरनि मा होनो
बिहु
रङालि बिहु ना मा
औ औ-औ नोंथांङाबो बैसागो बैसागोआव मोसानो थांङो
औ मोसायो मोसा बिराद मोजां नांङो ओं जाना बिराद मोजां नांङो बोसोराव खेबसेबावसो जायो नालाय
औ रंजानाय फोरबो
उम उम
बैसागोआथ' गिबि सानखालि ओ मोखौ थुखैनाय जायो नालाय न
ओं मोखौ थुखैनाय जायो
फार्स्टआवनो गामिनि न'फ्रोमबो गावबागाव न'नि मोसौ खौ ओ फासथा ओ न'नि थोरसि खुरैनि हांगारजों दागो होनाय जायो ना थाव लगायनानै मो
ओं थाव लगायनानै
औ बेयो नेम दंङो औ ओमफ्राय बेखौ
एक थारिकनि सानसि सिगां
औ औ ओमफ्राय आरो फख्रि फख्रि दैखरफोराव लांनानै थुखैहैयो ओमफ्राय लाव जा फान्थाव जा बिदि मेथाइ खननायदोंमोना
औ औ
बिनि अखानाय आरो उन्दैफोरा गेदेरनि मान लायो बा खुलुमो गेदेरा उन्दैनो बोर सास्रियो बेनि अखानाय मोसानो थांङो आरो ना औ औ
बेनि एसे खालारनियाव खानाय ओम ओम दे उन्दैआ गेदेरखौ मान होयो
औ औ बेफोर बा कारति गासाफोरबो बेबो जोंनि आबादजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय फोरबो न' माइ आबाद बा आबादा मोजांङै जाथों बेनि थाखाय खाथि गासा फोरबोखौ होनाय जायो
उम
आरो मागो मागो फोरबो दमासिया
मागो फोरबो ओम
औ जेब्ला आबादारिफोरा आबाद मावखांनानै ओ आबाद मावखांनानै ओ जेब्ला आबादनि फिथाइखौ गाव खस्थ खाम नानै मोननाय फिथाइखौ मोनो ओ आबादा मोजां जायो अब्ला बेखौ मागो बोथोराव ओ भग ओ भगालि बिहु हिसाबै फालिनाय जायो आरो न
ओम ओम ओम न
जेराव बिसोरो फिथा गोबां रोखोमनि फिथा सौराइ खावनानै जायो आरो बेहाय भेलागुरु खामनाय जायो बेफोर आ- आबादजों बा आबादारि फोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबो न आबादजों लोगोसे
ओम ओम-ओम नंगो
ओम बेवहायबो भेलागुरु बनायनानै ओ अर सावनाय जायो बिदिनो सोरबा ओब लावखार ओंखामबो जायो बेवहाय न।
ओम नोंगो ओम‌ नो
औ।
दा ओ जोंनिया समाबो जासिगोन नोंथां।
ओम।
आंजों एसे रायज्लायनो सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावहरबाय नोंथां।
ओं आरैहाय फारसेथिं
ओम जाहा जाहाथे उनावबा आरो एसे ओ माब्लाबाफोर रायज्लायनो सम ओ बिदिनो खाबु मोनब्लाबोबा आजों रायलायब्लानो जाबाय।
औ हागोन एसे
नोंथां गोजोन्थों नोंथां आरो खेसेबाव साबायखर बाव हरबाय।
उम उम दे ओ।
औ।